ओम औ नोंथां खोनादों ना नोंथां? अ नोंथाङा दायो माबा हाबाफारिफोर मावबाय दं नामा नोंथां?
नोंथां आं दा माने ओंखाम जाखांनानै जास्ट लामायावसो ओंखारबोदों माने लाइनाबो थांना हो दों गोलोम बोथोरखाय माने गरम जानायखाय माने दसे ओ बार बारनाय ओ मानसिफोराबो दं नालाय नेटआबो न'आव एसे प्रब्लेम ओंखायनो लामाफ्राव नांनायखाय दसे सम ओं ओंखारबोदों ओंखाम जाखांनायखाय।
औथ' नोंथां औ आङो आंबो नोंथ थांनि बायदिनो ओंखाम जाखांनानै दसे जिरना दं बाहेराव। न' सिङाव गरमथार नालाय गरमाबो गरमसै। आंथ' नोंथां क्रियाट ‌। थ अमा बेदरजों
ओ बा बा एसे गोथावनोथ' माने नोंथांना ओंख्रिया।
औ दा
ओ।
नोंथांना खबरफोरालाय माबोरै थिगानो ना नोंथां।
नों खबरा बिदिनोसै दैज्लां बोथोर खस्थ'नि गेजेराव इदिनो थुुब थां दं आरो आरो
औ औ दा नोंथां थांङा उम दसे समनि थाखाय फ्रिमोन नामा?
ओ नोंथां ओ आं माने ओं फ्रियानो नोंथां दा नोंथाङाबा आंनावबा मा थांखि लानानै कल खालामदोंमोन।
अ आङो नोंथांनावनो फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबायमोन आङो। मोनसे उम बाथ्रायावसो सोंनो नागिरदोंमोन। नोंथांनिफ्राय एसे आङो सोलोंथि लानो सानदोंमोन नोंथांनावथ' दा बे खोथानि बाथ्रानि बाथ्रानि एक्सपिरियेन्सबो दंहैखायो जाहैबाय। बेनि सायावसो आङो एसे सोलोंथि लानो होननानै फन हरनाय जादोंमोन।
औ औ दा औ नो-नोंथाङाबा आंनाव दा मा सोंनो सानदों आं जि हायो बेफोरखौ खौ नोंथां सेराव फोरमायनो नाजागोन आरो दा नोंथाङाबा मानि आंनाव माने ओ कुइसन सोंनो नागिरदों आं बेखौ हायाबाबो एसे एनैखौ आं नोंथांनो खिथाहरगोन आरो। औ औ।
दायो नोंथां आङो माने बिदिनो आङो हालौग्रा मानसि बा बिदिनो खेथि मावना जाग्रा मानसि सि नालाय एसे बहुद उसुबिदा जादों माने आङो बिदि नांगोलजों हालेवनो बुहुद खस्थ' मोनगासिनो दं माने नोंथां। ओ हाया हाया मोनथारदों ओमफाय सान्दुं गोसाबो जाथारो दैलि बिराद मेङो मोदोम साजोबथारो एकदम माने उ खस्थ' बहुद खस्थ' जाथारो नोंथां दा जि आङो हायाथ' लामानो दं दा आङो हारसिंनो मावख'नो हाया जाहै नोंथां बा आङो बिदिनो मैगं थाइगं मावनो हालौवख'नो जाहै हाहैया जाहैयोबा बिदिनो ओ माइफोर गायनोबो आङो हालौवख'नो हाया जाहै होयो मानोना आंना बिदिनो नांगोलजोंसो हालौवनाय जायो नालाय उ बुहुद सम नांगौ मोजाङै मोनसे उ लाइनावनो बहुत ओ बिदिनो हालौवबाय थानांगौ जायो बा बिदिनो खथासेयाव बिदिनो हालौव ग्लिबाय थानांगौ जायो मानांगौ जायो जोबोद खस्थ' आरो दा हायाथ' लाम दं नालाय आंना जोबोद ओ खहा जायो ओंखायनो आङो
औ
ट्रेक्टरखौनो गंसे लानोसै साननानै दंमोन आरो नोंथां दा आङो ट्रेक्टरनि बारा नलेजबो मिथिया आङो ट्रेक्टर सालायफेराखैबो जाहैबाय बा आंनाव ट्रेक्टरनि गियानबो गैया जाहैबाय बा नलेज गैया जाहैबाय अबे ट्रेक्ट'रा मोजां आंबा हालौवनायाव बांसिन साबसिन अबेहाय आ ट्रेक्टराथ' नोंथां बिदिनो आ आलादा आलादा गोबों गोबां रोखोमनि थायोना ओ जेरै बेलेक बेलेक ब्रेन्डनि थायो बा बेलेक बेलेक बिदिनो ओ जेरै बे हालौवनायाव साबसिन बे मैगं हानायाव साबसिन बा हाग्रा एवनायाव साबसिन सै साबसिन साबसिन बेलेग बेलेग ओ एदभान्टेज होनोना बेखौ ओ बिदि थायोना
औ औ
नोंथांनिफ्राय एसे सोलोंथि लानो सानदोंमोन नोंथां आङो अबे मोनसे ट्रेक्टरखौ लायो जेब्ला ओ साबसिन जागौमोन ओ बिदिनो आबाद मावनो बा बिदिनो मैगं थाइगं ओ गायनो हालौवनो मानो
दाथ' नोंथाङा जेबायदि आंनाव बुंहरदो औ
दा नोंथाङा बेनि बाथ्रायावनो एसे फोरमायदो खोमा
औ औ दा नोंथाङा जेबायदि आंनाव सोंदों जेनेबा आबादारि मावनानै जाग्राखाय ओ जेनेबा दा नोंथां सोंनाय बायदि बा ओ आं नुनो थांदों जेनेबा बा ट्रेक्टराथ' बुहुत रोखोमनि दं
औ
बहुद ओ ओ मा होनो ब्रेन्डनि दङ जेनेबा बेलेग बेलेग डिलारनि दङ जेनेबा महेन्द्रआनो होन सनालिखायानो होन मेसियानो होन आरो बुहुत रोखोम रोखोमनि दंबावो माखासेखौ आं मिथिला आं जे मिथियो बेखौ आं नोंथां सायाव फोरमायना होगोन ओ नोंथांनाव दा आबादारि मावनानै जाग्रा ओ नोंथाङा जेनेबा सनालिखा होन महेन्द्र होन बेफोर माने बुहुद खस्थ' आरोना आंनि नुनाय मथेयाव औ माने बे बेफोर बुस्थुआ माने थावबो अभार जायो आरो गाज्रि जाबा थाबफाहामनो हाया। साननै सानथाम सप्तासे गाहाम लायो महेन्द्र आरो सनालिखाफोरा नों नोंथाङा लायोबा जेने मे मे मेसिखौ मेसि होननायखौ लायोबा बुहुत मोजां मोनो थावबो खम जायो। आरो लास्टिंबो होयो आरो गाज्रि जानायाबो खम आरो गाज्रि जाबाबो माने सानसे साननैयावनो हानो नागिरो।
औ औ
औ बे मेसि होननाय आरोना नोंथां दा औ औ ट्रेक्टरा औ दा नोंनो बे हा मैगं गायनायावनो होन ओ माइ गायनायावनो होन माबा मोनसे नोङो रोगानायावनो बुहुत मोजां आरो पिकआपबो दङ थावबो खम जायो आरो लास्टिंबो बुहुत होयो बिदिनो नोङ सनालेखाबा ओ महेन्द्रखौ लायोबा नोङो बोसोरसे बोसोरनैयावल' सोलिगोन बे थाव बहुद जायो आंनि नुनाय मथेथ' बुहुद गाज्रि जानाय नुदों आङो बे बुस्थुखौहाय दा औ नोंथाङाबा दा अबे मोनसेखौ फसन्द जादों। दाबा नों मेसिखौ फस जादोंना सनालिखौ पसनजादोंना महेन्द्रखौ पसनजादों नोंथाङालाय?
आंथ' बुंनाय बायदिबा सिखौनो फसन जाबाय दा नोंथाङा आंनो फोरमायना होबायना गाज्रि जानायबो बारा सान्स था बिदिनो थावबो खम जायो आङो बेबायदि मोनसे ट्रेक्टरखौनो नागिरखादोंमोन। जे बारा गाज्रि जानाङा थाब खम जागोन माइगाय सोगोन ओमफ्राय एसे पावार थागोन बा बिदिनो आं आबादफोरखौ मोजाङै सान्थियै मावनो हानाय बा हालेवनो हानाय बिदि बिदि दा आङो नोंथांनाव मोनसे सोंलु
औ औ
नोंथांमोननावबो ट्रेक्ट'रनो दं बे गंसे औखा नोंथां। दा नोंथांमोननावबो गंसेसो ट्रेक्टरानो दं बे ओमफ्राय नोंथांमोननि ट्रेक्टराहाय मा ब्रेन्डनि हो नोंथां?
ओ जोंना ब्रेन्डआानो जाबाय माने ओ मेसि।
अ औ औ जेनेबा आङो मेसिखौ बायब्ला नोंथां आङो ओ बेसेबां फैसा होगोर नांगोन बा होजागोन बेसिबां डाउन पेमेन्टाव लाग्रोजागोन ओमफ्राय बा ख्रिस्टिया बेसेबां बेसेबां थांगोन बिदिनो सोंनो सान
औ औ दा नोंथाङाबा दा ओ जेनबा ट्रेक्टर लागोन ओ लानायाव नोंथाङाबा दा बेसेबां एमाउन्ट होगोन बे नोंथांनि सायावसो जेनेबा नों बुरजा होयोबा नोङो ओ इन्स्टलमेन्टखौहाय नोंङो खमाव गोगलैनो मोनगोन। नों एसेल' होयोबा बुरजा मानाय बुहुत खस्थ' जेनेबा नोङो थिनि लाख पास लाखसो होनो हायोबा नों नाव नों बे नोंथांनि सायावसो आरो ना बोसो रसे लायो ना बोसोर नै लायो ना बोसोरथाम लायो माने बे होयो। ओ जोंनिफ्रायबो जेनेबा नोंनो फास बोसोरसिम लन होयो आरो जेनेबा दा नों थाङाबा बिसिबां फैसा होनानै एमाउन्ट होनानै नों नोंथाङाबा दहुननो सानदों।
आं बुंनो सानदों बुरजा
सुबिदाबो ओ नोंथांनि थाखाय जेनेबा नों एसे होनानै लायोबा नोंथां खामायस्लाबनो हाया मासावहाय नों नों बिस हाजार ओ मासाव होयो हमबा बुहुद खस्थ' खालामनांगोन बिस हाजारखौ। मास मास मोनसेयावनो मोननो थाखाय। औ नोंथाङा जेनेबा ओ एमाउन्ट ओ एमाउन्टखौहाय नोंथाङा पास लाख सय लाख होबाथ' बुहुत बोसोरथामसो लाबाबो बुहुत माने डाउन नाव गोगैनानै माने बिदिनो दस हाजार बा आद हाजार गोलैगोन नोंथांनि नोंथाङाबो माने बेफोरखौ मानावनो खामायनो हागोन दस हाजार। बा आद हाजारखौलाय नोंथांङा हाखागोन आ बेफोरखौहाय मावनो जेनेबा। खामायनोबा औ दा बे नोंथांनि सायावसो आरोना एमाउन्टखौ नोंथाङाबा दा बेसिबां होगोन बे होनायनि सायावसो बे फोर बुस्थुआ फैजोबो माने डिलारनिफ्राय ओजों जेनेबा नों ट्रेक्टर लानायनिफ्राय औ औ। दा नोंथाङाबा एमाउन्टफोरखौ बेसेबांबा होनो सानदों?
आङो एमाउन्टखौ नोंथां होननाय बायदिखौनो होनांसिगोन ओ जाहाथे आंङो एमाउन्टखौ एसे बुरजा होग्रोनानै बिदिनो मासाव आद हाजार बा दस हाजार बिदिनो फैनाय रोखोम होगोरनानै खिस्थिखौहाय एबा बिदिनो इन केसखौ होगोरनानै दा ओ आङो एसे सोंनाय सानबावदोंमोन नोंथांनावहाय आङो बिदिनो दाथ' हेन्द टेक्टरबो नुनो मोनदों दा आङो बेखौ लायोबा माबायदि जागोनथाय नोंथां?
दा नोंथाङा नोंथाङा हेन्द ट्रेक्टरनि बुस्थु बुंदों दा नोंथाङा नै नोंथांनि सायाव माने खस्थ' खालामनांगोन बे हेन्द टेक्टर होननाय बुस्थुआथ' थाबायनायनो थाबायनानै सालायनाय बुस्थुसो बेयो सालायलांनायाव नोंथाङा खारफालांबाय था नोङो थाबायबाय थानांगोन जेनेबा ट्रेक्टर नोंथाङा ट्रेक्टर गिदिर लायोबा नोङो बिगासे हाखौहाय दस मिनिटनि जायगायावहाय नोंथांङा हेन टेक्टरखौ लायोबा ओ एख ख घनता दुय धनता बेफोरनि खमाव नुनो मोन्दों आरो ना आं नुनाय मथेआव दा नोंथाङा टेक्ट'र गिदिरखौ लायोब्ला बुहुत मोजां। बे हेन्द टेक्टराथ' बुहुत खस्थ'बो आरो हेन्द टेक्टरनि एमाउटलाय खम खमबाबो माने बेफोर बुस्थुआ माने नोंथां सायाव बेमार जानो बहुद सान्स थायो आरोना हेन टेक्टरखौ लायोबा औ औ गाज्रि जानाय चान्स थायो औ दान नों थांनि नोंथाङा टेक्टर गिदिरखौ लायोबा आंनि नुनायाव माने साबसिन आरोना नोंथां
औ औ नोंथां आङो अब्लालाय नोंथां बुंनाय बायदिबा आङो मिसि ट्रेक्टरखौनो लाबा मोजां जासिगोन बायदि मोनबाय आं नोंथां दा नोंथां बे मेसि होननाय टेक्टरखौ आङो जेनेबा गथा लायोबा जेरै बेसेबांसो गोलैगोन फन्द्र' लाखसो गोलैगोन नामा नोंथां?
नोंथाङा दा बे बुस्थुखौ लायोबा नोङो बे डिलारनिफ्राय खर'खौल' मोनबोगोन नोंथाङा बाखि जि दाला साला होन हालेवनाय सालेवनाय होन बेखौ नों थाङा एक्स्रा बायजोबनांगोन
अ एकस्रा बायनांगोन आरो ना
औ औ
औ औ एखैसोना अब्ला अ
दा नोंथां माने एजोन दिलारनिफ्राय नोंथांनो खर'खौल' हरग्रोगोन ओमफाय नोंथांनि गुथे बेफोरखौ लाजोबनानै नोंथांनावहाय बिदिनो ओ थेर' लाख बा सौद' लाख गुथे बुस्थुखौ लाजोबोबा इसे
औ औ औ अब्ला थिगानो माथो नोंथां अब्ला डाउन पेमेन्टआनो लानांसिगोन आङो नोंथां दा आङो ओ बिदिनो खालामसै नोंथां नों बुंनाय बायदिनो
औ औ
दा आंना समाबो जाबाय नोंथां आङो नोंथांनिफ्राय गोबां सोलोंथि लानो हाबाय टेक्टरनि नलेज मोनबाय आं गोबांनो दिनै दा आङो उनाव सावरायनोसै अब्ला अब्ला बेखिनियावनो दोनथनाय जासिगोन आं नोंथां गोजोनबाय नोंथांजों आं साइ
औ औ जागोन नोंथां दे